हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथां औ औ खोनादों औ।
ओ फ्रियैनो दङना नोंथाङा।
औ ओरैनो दंथयो दे।
औ औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे टपिकनि सोमोन्दै रायज्लायनो होननानै कल खालामदोंमोन आरो। आरो।
अ रायज्लायजागोन दे।
औ ओ बर' समाजाव। औ माने बर' समाजाव माने औवानि बाहायनाय बेफोरनि सोमोन्दै। सावरायनो सानदोंमोन आरो।
अ रायज्लायजागोन दे‌।
दा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंग्रोनो हागोन नामा
नामा औ औ जोंनि बर' समाजावथ' औवानि बाहाय गैया माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जों सोलिबोनायखौ नुनो मोनबोदों आरो
औ औ
जोनोमनिफ्राय लानानै थैनाय सिमहालागै जों औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनदों एबा बाहायो आरोना जोंनि समाजाव जेरै गथ' जोनोम जानाय समाव गोदोनि समाव माने न'आवनो जोनोम होनाय जायोमोन नालाय बे समाव माने बै औवाखौ औवा गोरलैखौ माबानानै उथुमाय खौ माने बेजोंसो होनाय जायोमोन आरो औ आरो गथ' गोरलैखौबो संग्रायावसो फुथुनाय जायोमोन जायखौ जों औवाजों बानायनायनि
औ औ
बेनि अनगायैबो बिदिनो गोबां बर'नि आइजें आइला आगजुफोर जेरै सेन जेखाइ खबाय मरा बावखा आबाद मावनाय बिदिनो ओंखाम संनायाव बाहायनाय आगजुफोर जेरै खादौ गन सागं बेफोरखौ औवालों बानायो आरो मैगं मैगं खादा गोबोर गारग्रा खादा
औ
संग्राय सान्द्रि बिदिनो गोबां दङ आरो औवानि
औ औ औ
आरोबाव थैनाय समावबो जोङो माने औवानि माबा बानायनानै बेखौ लांनाय जायो आरो। औ दा नोंथाङाबो बेफोरनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ औ बिनि सोमोन्दै बुंब्लाथ' जोंहा बुंनो हायो जेनेबा जोंनि नोंथाङा जेरै बुंलांबाय जोंनि बर' समाजाव औवाया जेनेबा जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम गोबां माने खामानियाव होयो।
फैयो होननानै बुंजायो आरो औ।
दा बेबायदिनो बर' समाजावहाय जोंनि मा होनगोन बेखौ गोबां खामानियावनो बाहायजानाय बा जेरै नारि हानायनिफ्राय लानानै थैनायसिम गोबां खामानियावनो बाहाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंनि बर' समाजावथ' औवा नङाब्ला खामानियानो जाया होननानै बुंजायो जों गोदो गोदायनि समाव जों औवाखौ औवाजोंनो न'बो लुनाय जायोमोन आरो। जेरै दंफां खुन्था गायनाय बायदिसिना माने न'नि खुन्था बाना नाय बेफोर बुस जोंहा औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय आरो जोंहा जोंहा नखौ मा होनगोन बेखौ मानि ओलाब लाबनाय समावहाय गोदोथ' बे थुरिफोरजोंसो ओलाबनाय जायोमोन ना। बेफोरावबो जोंहा औवाखौनो नांगौ जायोमोन आरो गोदोनि समाव। आरो बिनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनबावो माने न'नि बेलायाव बुंनो थाङोबा आरो ना। न'खरफोराव मा होनो बेखौ बिसनाफोरखौबो गोदो माने औवाफोरजों बिदि दोथाबलाबायनानै लानाय बिदिखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। ओमफ्राय दाबो नुयो सोरनिबा सोरनिबा जानो गैथारि न'खरफोर बा बिथांमोना। बिसिनाफोर बायनो हाया। माबा बिथांमोना माने औवाजोंनो बिसिनाफोर बानायनानै लायो आरो आरो बिदिनो बिदिनो मा होनो आलनाफोरखौबो औवाजोंनो खाथाबलाबायनानै लानाय बिदिखौ नुनो मोनोमोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा सियार बायदिसिना बा नायनाय बेखौबो नुनो मोनो आरो औवाजों ओमफ्रायो आरो मोनसे दंबावो जोंहा जिहेथु बे माने न' लुनायनि अनगायैबो आबाद मावनाय जि दा बायदिसिना गोबां हाबाफोराव जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो आरो। औ जेरै आबाद मावनायाव बुङोब्ला जोंहा मै बानायनायाव औवाखौ बाहायो ओमफ्राय हालेनायाव जोंहा मोसौ खौ बुनो थाखाय लावथि बेफोरखौ बानायनानै लायो आरो। मा होनो बेखौ मै मैनि बे मै दांगुर ना मा होनो बुङोमोनथाय बेखौ बेयावबो मोसौनि गोदोनिाव होग्राया बेयावहाय माने मोसौनि गोदोनायाव थाबथा होनो थाखाय ओरै गंसे ओरै गंसे माने औवानि बिदि लावथि बायदि फिसा फिसा सैनानै होनाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो आबाद मावनायाव बाहायनाय आइजेंफोर होननानै बुङोब्ला जेरै हासिनिफोरावबो बे औ वानि गन बेखौ हाथाय हाथाय सैनानै माने बेखौ दो थाबनानै होनाय बेखौ नुनो मोनो आरो आरो आबाद मावनायनि बेलायाव बुङोबा जोंहा खोथिया बाथिफोरखौबो औवानिफ्रायनो बानायो बिनिफ्राय ओ हुखेन हुखेनफोरखौबो जोंहा बै माइ माने मा होनो बेखौ माइ एरनो थाखाय बानायनाय जायो औ ओमफ्राय बावखा बा हुलाबारि बायदिसिना बिदिखौ जोंहा बै औवानिफ्रायनो गासिखौबो बानायजोबनाय जायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो औवानि बानायनाय जोंहा गोबां दंबावो ओ जि दानायफ्रावबो आरो ना हमनायफ्रावबो माखासे बाहायो ओ नोंथाङा मा मा मिथियो ना हमनायाव बाहायनाय बा औवानि बानायनाय जोंनि आइजें आयलाफोर
ना हमनायावथ' जेरै सेन जे खाइ खबाय ख'खा बेफोरखौ जोंनि बर' समाजाव बांसिन बाहायनायखौ नुयो आरो खायफा खाय फा जायगायाव माने ओ सानदांगा सानदांगाजोंबो माने ना हमनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ
आरो जि दानायनि बेलायाव जोङो गनसा बांगो
औ
बिदिनो गोबां दङ' जि दानायनि बेलायावबो
औ औ दङ' बिदिनो जेनेबा जि दानायफ्राव जोंहा जेरै गन ओ गनसा बालेब ओमफायो मा होनो बेखौ ओं सोरखिफोरखौबो बानायो ओमफाय जि दानायाव बे गाग्राया मा होनो बेखौ मा बुङो मोनलाय
थरखा बुङोमोन
गरखा ना मा होनोमोनलाय औ बेफोरखौबो बानायनाय जायो आरो औवानिफ्रायनो ओमफ्राय सोरखिफोराबो सिगाङो माने औवाजों बानायो आरो खायसेया दंफां फोरनि आथिखालावथ' एसे बेलेग बानायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ सोराबबो सोलायजोबबाय नालाय गासिबो औ आरो बैसागु रंजालियावबो जे बाहायो औवाखौ औ औ जेरै थरखा थरखा एबा गरखा होननाय जायखै
खर गरखा होननानै बुङो आरो बेफोरखौ बाहायो जोंहा जेरै ओ बर'फोरनिया जोंहा बाथौ दुमनाय बेफोरावबो बाहायोना बे औवाखौ बेफोरावबो नांगौ जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा खा बे सिफुं सिफुं आवबो जोंहा औवाखौ नांगौ जायो आरो औ ओमफाय औवा ओमफाय सेरजा दामनायावबो बै सेरजा होनुो थाखाय बिदि फदबनाया बेथ'
बेथ' औवानिल' जायो ना
बिदिनो गोबां दं आरो ओमफ्राय मैहुर खालामनायावबो जोंहा औवानि माखा माखासे बाहाय
बाहायनाय दङ औ जेरै मैहुर खालामारनो जोंहा फानफोरखौ औवानिफ्राय बानायनाय
एन आरो बेनि अनगायैबो गोदो माने सु नाफोर सुनो थाखाय। थाखायबो जोंहा औवानिनो जं बानायनानै लानायखौ नुनो मोनोमोन आरो। आरो बेनि अनगायै जोंहा दंबावो मैहुर खालामनायाव बिदि जं ओमफाय फान आरो। माने बोरलाफोर जिहेतु बोरला थिर बेफोरावबो माने बै औवानिनो बानायनाय जायो आरो।
गोदोनि समावथ' मैहुर खालामनानै जायोमोन नालाय बर' हारिया औ औ। आरो गोदो माने। बे न'नि सोरगिदिं बेरा होनो थाखाय औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन ना। औ बेरा दुमलाइफोराव आथिखालाव सो बेराखौ खम नुनाय मोनदों आरो औ नगौ। बेबायदिनो मैगं थाइगंनि आबाद गायनायावबो बेरा होनाय जायोमोन। औ।
नोंगौ।
मालुराफोर होनाया औ। हरख्लाफोरखौबो बिदिनो बानायनाय जायोमोन आरो खि फोर औ औ औ।
दाबो जोंहा औवाखौ जेनेबा मैगं थाइगं गायनायफ्राव बैसां होनो थाखायबो बाहाय नाय जायो। ओमफाय दायो ओ जेनेबा जोंनि न'खराव बिदि सोलिनाय मा होनगोन बेखौ? न'खराव आरो नोंसिोरनि न'खराव मा मा औवाजों बानायनाय मुवाफोर दंबावो दायो जेरेबा बायदि गोदोथ' खादा बायदिसिना माबा माबि थाला बायोमोन ना। औवाजों बानायनाय दा बेफोरबायदि मा मा दङ नों-
दङ दायो जोंहानि न'खराव। औवानि आंगजु होननानै बुङो संग्राय सान्द्रि मानो होनोबा आथिखालावथ' बेफोरखौ नांबाय थाङो नालाय। आरो औ जेखाइ खबाय सान्दांगा।
औ।
बेफोरनोसै आरो औ गाहायै आरो बेनि अनगायैबो थ' गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायनाय जायो जेरै मै मैगं थाइगं गायनाय जायोना बेयाव औ। बैसां बानायो।
ओं।
बिदिनो सेन खखा बेफोरबायदि दङ आरो नोंथांमोननियाव?
जोंनि न'आवबो दङ बिदिनो नोंथांमोनहानि बायदिनो सान्द्रि संग्राय ओमफ्राय सान्दांगा।
औ आरो सागंफोराबो दङ जोंहा औ हादौ ओमफ्राय बेफोर
जेखाइ खबाइ सेन ओमफ्राय खखा बेफोर दं आरो जोंनि न'आव बेनिफ्राय आरो बेखिनियानो आरो बिनिफ्राय मा होनो ओरैनोथ' बाथौ बेबो थाबाय बाथौआ औवाजों बानायनाय बिनि उनाव जेवराफोर दङ जोंना बेफोरबो जोंहा औवाजों बानायनाय आरो। जेरै बारिफ्रावहाय बे बेरा होना मा होनो बेखौ बैसां होनाय बेफोर दं आरो औ।
औ औ।
ओमफ्राय आरो जोंहा गंसे न' दं आरो फिसा सानो बेयाव दउ दाउ दोनग्रा न' जेखौ ग'ग्रा होनना‌ बुङो बेयावहायनबो मानो औवाजों बान
बानायनाय आरो बे नङाबा औ।
बेफोरनो दं आरो औवाजों बानायनाय।
ओरैनोथ' बयनिबो न'खराव आथिखालावबो औवानि बाहायनाया सोलिगासिनो दङ'ना?
औ औ।
दा नोंथांमोननि न'खराव औवा बिफां दङ' ना गैया?
दङ जोंनियावहाय औवा दङ ओफ्राय
औ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि थायोनाल औ औ मा मा औवाया दङ? ओ जोंनि न' औवा बुरखा आरो औवा गुबैबो मोननै औवाया दं आरो।
बे बे मोननैआनो दङ' ऐ। दायो औवाफोरनि गेजेरावहाय मा होनो बेखौ औवा बुरखाया जोंहा
जोंहा मेवायबो मोनजानाय जायो आरो।
औवा बुरखानिफ्राय मेवाय बिदि मोनबाय थायो आरो दा बायदियाव ओंखारो आरो मेवाया। ओमफ्रायो जोंहा बिदिनो मेवाइफोरखौबो मोनजाबाय औवायाबो जोंहा नांगौ खामानिफ्राव सोलिबाय। औवा बुरखाखौ गोदोनि समाव जोंहा न'फोर बानायनायाव बांसिन खुन्था फोर बानायनायाव बाहायोमोन आरो ओमफ्राय औवा गुबैयाथ' बिदि बांद्राय न-न' खुन्था बेफोराव खामानि होआ आरो बेयो खालि स-संग्राय सान्द्रि बायदि सिना हेबनाय बेफोराव खामानि होयो आरो ओमफ्राय औवा बुरखा माने स संग्राय सान्द्रि बेफोरबायदि हेब जाया बेना बिराद गोरा जायोना बे औवाया ओमफ्राय आरो गान्थि फोरबो ब्रेव ब्रेव बिदि थायो नालाय। आरो बेफोरनि अनगायैबो औवा थेरे बायदिसिना बिदिबो दङ ओफाय बियो जोंनि न'आव गैया आर
गैया आरो अ। बे औ थिफोरखौथ' जोङो बोरसि बोननाय बायदिसिना बिददिफोराव बाहायनाय जायो औ।